खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय। ओ नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय खो जासि हरबोग्रोबाय।
थां ओ नोंथां जों आं ओ जोंनि आबाद दोरोङारि आबाद दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। जोङो गिबियावनो दोरोङारि आबाद होननानै बुङोब्लाथाय गिबियावनो आहाय आबादा माइआ थाग्रोगोन । मानो होननानै बुङोब्ला जोङो माइनिफ्रायसो माइरं मोननानै जानानै थांनानै थायो नालाय ओ गिबियावनो माइ आबादा फैग्रोगोन ।
औ।
माइखौहाय बोरै हाय गायो बोरैहाय हानानै लाबो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो ओ खोथियाखो फोनो थाखाय गिबियावनो मा माइ-माइस-माइलिखौ सोमनानै दोनग्रोगोन फु ख्रि एबा दैमाफोरावहाय फाथोनि बस्थायाव सोनानै बेनि उनावहाय जोङो हा खौबो हा-हालेवनानै ग्लेब ग्लेब हाब्रु खालामग्रोनानै लागोन ।
औ नोंगौ ।
औ औ दै गैयाबाबो जाया नालाय दंग' फिसाफोरनिफ्राय दैखौ लांनानै नङाब्लाबो दैमाफोरनिफ्राय दै सारग्रा मेसेनफोरदो दैखो सारनानै हाखौ जोङो ग्लेब ग्लेबै हाय खालामग्रोनानै लागोन बेनि उनाव जेब्ला माइ जेब्ला सोमनानै दोननाय माइलिखौ सान-सानब्रै सानबानि उनाव बोखांगोन बेनि उनावहाय बेखौ फोराननो थाखाय ओ सानसेबा ओरैनो आधा बेलासि समालागै जोङो फोरानगोन आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय बै हालेवनानै दोनखानाय ग्लेब ग्लेब हाब्रुआव सारहैगोन बेनि उनाव जेब्ला ओ से दान बा से खावसे दानाव खोथियाया दरनानै माइ गायजानाय महराव मोनहैगोन अब्ला जोङो बेखौ फुनानै ग्लेब ग्लेब हाब्रु हालेवना दोननायाव माइखौ गायगोन बेनि उनाव
काति आगोन बेफोर दानाव मोनहैयो नालाय माइआ बेयावहाय हानानै हानानै फासावनो मोथि मोथि फिसा-फिसा खामग्रोनानै बेखौ हानानै दोनगोन आरो बेनि उनाव जे ब्ला हानाया जोबो अब्ला था अब्ला बेखौ गोदोर-गोदोर मोथि मोथि खालामनानै
औ ।
बाथिजों बाननानै लाबोनाय न'आव दोनफैयो ।
अ
नङाब्ला माइ सौग्रा मेसिनजों नानानै लागोन ओ बेनि उनावहाय बेखौ जोङो माइ महराव मोनगोन बेनि उनावसो जोङो बे माइरं खालामनोब्ला बे माइखौ सान्दुङाव माइरं महर मोनगोन बेनि उनाव जोङो संनानै जानो हानाय। गुन्दैजों माइरंजों जमा लगा गदेरनाय जानोसै बेनि उनावहाय जों बेखौ संग्रायजों जाव साफा गोग्गो माइरं महराव मोननो हाबाय बेनि उनाव जोङो संनानै जानो हाबाय
औ नंगौ
बेनि अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोराव गोबां आबादफोर मोननो हाबावो जोङो जानो थाखाय माइरंथ' गोनांथार नालाय माइरंङा जाबाय बेनि उनावहाय जोङो ओंखामजों जानो थाखाय ओंख्रिबो नांगोन नालाय मैगं थाइगंबो नांगौ जायोना बेनि थाखायनो जोङो ओ दा दैज्लां बोथोरावहाय जिंखा फल भेन्दि जोगोनार पानिलाव बेफोरबायदिनो पथल खुन्द्रि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गायनो हायो आरो न'आव जानाय गोबां मैगं थाइगंफोरखौबो गायनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौबो बे मैगंखौ फानना बाजाराव फानहैनानैनो ओ रां आरजिनानै लानो हायो ओ बेनि अनगायैबो जोङो जों जे जाय जा माइ गायदोंमोन बेखौथ' ओरैनो फिथाइ खुलिखौल'सो हानानै लाबोनालाय नाराया थाबावोना दुब्लियाव
औ
बे नाराथिंखौहाय जोङो ट्रेक्टरजों नङाब्ला नांगोलफोरजों हालेवनानै बेयावनो मटर आबाद ड्रागन आबाद तुरमुस आबाद बेफोरखौबो मावनो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ बेनि अनगायैबो जोङो बानलु आबादफोरखौबो मावनो हायो
औ
बे खि आं मिथिनाय बादियावबा बेखिनियानोसै ओ नोंथांमोननि थिंजाय ओ दोरोङारि आबादफोरखौ माबोरैहाय मावो नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनानै होगोन होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय नोंथाङा दानि बावैसो होनलांनाय बायदिनो बिब्दि रोखोमैनो आबादखौ मावो। ओ दा गिबियावनो दाथ' दैज्लां बोथो थोर नालाय गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ मावग्रोनाय जायो आरो नोंथां
औ
बे माइ आबादखौहाय जोङो मावनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइज्लि नांगोन नालाय खोथिया फोनो थाखाय जों ओ जों बे माइज्लिखौहाय ओ न'आवनो जोलैनो थाखाय दोननाय माइ बा ओ हाथायनिफ्राय बायनानै लाना फैनाय जायो आरो नोंथां
औ
बेखौहाय जोङो नांगौ जखानि ओ जखा सुनानै लानानैहाय फाथोनि बस्थायावहाय सोनानै मोजाङै खानानै बस्थाखौहाय खानानै जोङो ओ न' खाथिनि फुख्रि बा दैसायाव जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो नों थां सानथाम बा सानब्रैनि थाखाय
औ नोंथां
जोङो बेखौ सोमनानै ओ सानथाम बा सानब्रैनि उनाव बे सोमना दोननाय माइज्लिखौहाय जोङो बोखांनानै ओद लानानै फैनाय जायो आरो नोंथां न'आवहाय
औ
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय न'आव लाना फैनानै जोङो ओ न'नि उसुन्दायावहाय ओ फेनस्रानानै थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बेयावहाय ओ गाजा बेरो बा गाजा ओंखारो बिनि थाखाय
औ थारैनो नोंथां
ओ जायबा फोथारावहाय जों बे माइस्लिखौहाय फोगोन बा खोथियाखौ फोगोन बेवहाय जोङो बे फोथारखौहाय मोजाङै आलि दानना लानानै मोजाङै खारायनानै लानाय जायो आरो हाया मोजाङै ओ हाथरसाफ्राफोरा ओ खारनाय बायदि बा बियो गुरै जानाय बायदि बेवहाय जोङो अखा हा गैयाब्लाथाय ओ न' दंग' बा दैसाफोरनिफ्राय दै सारनानै बा दंग'निफ्राय दैखौ लाना थांनानै जोङो खारायनाय जायो आरो हा खौ औ बेनि ओमफ्राय जोङो बे हाखौ खाराय खांनानै ओ सामार होनानै लानाय जायो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय जोङो बे फोथारावब्ला दुब्लियाव जाय फोथाराव जोङो खोथियाखौ फोनाय जागोन बे फोथारनि खनासे ओ जायगायावहाय जों गय जरा फाथै जरा होनानै जोंनि बे ओ आइ माइनावखौहाय जोङो ख आर'ज गाबग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां।
औ थारैनो नोंथां।
बेनिफ्राय जोङो ओ खोथियाखौहाय फोनाय जायो आरो आखायाव मुथा मुथा लानानै। ओ सारनानैहाय फोनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो ओ बे खोथियाखौहाय ओ एस से दानब्ला से खावसे दान बेयावहाय जोङो फुनो हानाय जाहैयो आरो बे खोथियाहाय।
औ थारैनो
औ बेनिफ्राय जोङो बे खोथियाखौहाय ओब फुना लाना माइ गायनायनि सानथाम बा साननै सिगाङावनो जों फुनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां बेखौ जोङो फुनानै लाखांनानै उम दोननाय जायो दोननानै जोङो जाय खो जाय फोथारावहाय जोङो माइखौ गायगोन बे फोथारखौहाय मोजाङै आलि दानना लानानै मोजाङै खारायनानै नानै लानानै जोङो आलि खोनानैहाय ओ मोजाङै खारायनानै मोजाङै सामार होनना लानानैहाय जों बेवहाय माइखौ गायनाय जायो आरो। गोदोनि दिनावथ' जोङो माइखौ ओ गायोमोन खारायोमोन होनब्लाथाय जोङो मोसौ मोसाजोंनो मोसौजोंनो खारायनाय जायोमोन। नांगोल जुंगाल होनानैनो दानि औ दानि जुगाव जोङो नुनो मोनबाय ट्रेक्टरफोरजों मानसिफोरा बांसिनै ओ खारायो आरो। औ
ट्रेक्टरफोरजों हालेवब्लाथाय ओ मोसौजों हालेवनाय बायसा खामार होनाय बायसा ग्लेब ग्लेब हाब्रु जायैखौबो जोङो नुनो मोननाय जायोना नोंथां?
औ नंगौ थारैनो नोंथां औ। बेनिफ्राय जोंहा ओ माइ आबादनि अनगायै दैज्लां बोथोरावहाय गोबां ओ गोबां मैगं थाइगं गायनो हायो आरो गोब गोबां गुबुन गुबुन मुंनि। जेरै फथल जिंखा भिन्दि लेस्रा बायदिसिना मैगं जोङो गायनो हायो आरो बे फोर मैगंखौ जोङो गायनानै लानो हायोब्लाथाय जोंहा ओ गोबां माने रां मोनो न'नि गोबां खरसा बा मैगं थाइगंफोर बायनाय जोंनो गोबां हेफाजाब होयो आरो।
औ थारैनो नोंथां।
औ नंगौ बेनिफ्राय जोंहा बे मैगं थाइगं बायनायनि अनगायैबो जोंहा फरायनाय बा ओ गुबुन मोनसे खामानियावबो जोङो रां रुफाया जोंनो गोनांथि नालाय रां रु फाया जोंनियाव हेफाजाब होयो आरो नों थांआ
औ। थारैनो नोंथां।
औ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे दोरोङारि आबादनि सोमोन्दै सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन दोन्थ'नोसै नामा नोंथां? औ नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों मिथिनो मोनै गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ एसेनोसै। औ नोंथां।